औ हेलौ बाजै उम रायलाय जागोन ना जाया?
रायलायजायो दे।
होमबा दिनै माइ आबादनि सोमोन्दै रायलायनायनोसै नामा?
औ दे रायज्लायजायो नों औ रायज्लायजायो नों दा अब्ला खोथिया फोनायनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होग्रोदो।
खोथिया अ माइ आबादखौ मावनायनि सिगांथ' खोथियानि खोथिया जुदि फो ओ फोनांगौ बेनि सिगांथ' ओ जेनेबा दुब्लियाथ' नोंहा मोननांगोन ना। स खोथिया फोनायनि सिगां नोङो दुब्लि खौ एवगार ना लादो इनि फ्राय नोङो ओ फोमोननानै लादो आरोना खोथिया फोनायनि सानसे सिगां फोमोननानै लादो नङाबा बे फोगोन खालि नोङो फुङावनो फोमोननानै लानो हायो आरो फ्राय खोथियाथ' ओरैनो जानानै फैया नोङो माइखौथ' सोमनांगोन ना ओमफ्राय नोङो माइखौ मोजाङै जावदो नांगौ जखानि नोङो बेसेबां बिगायाव बेसेबां ओ नोङो माइखौ फोगोन बा खोथियाखौ जखा खालामगोन इयो नोंनि सायाव आ रो बेनिफ्राय नोङो माइखौ सोमदो मायाव सोमनो दालाय माबायाव बस याव सोदो नांगौ जखानिहाय नोङो ओ फुख्रियाव बा माहाबा बालथिं द्राम गिदिर फोरावबो नों सोबनो हायो एसेल' माइब्ला बेनिफ्राय नोङो सोमदो हर से सोमदो सोमनानै नोङो अखानायै नङाबा बेलासिफोराव ओ जेनेबा अखानायैनि बेलासिफोराव नोङो बो खांदो बोखांनानै बे दैया सर'नांगोन आरो ना दैया माने सर'नाय माने गगार हारनांगोन बे दैखौ नोङो बस्थानि दै खौ नोङो गगार होदो बेनिफ्राय ओमफ्रायहाय ओ नोङो सायहा जायगायाव जेब्ला दैया सरहैयो बे माइखौहाय नोङो लखबनानै नोङ दोनदो आरो बेनिफ्राय लखबब्ला नोङो मा खालामनांगौ बेखौ दखना सरिजों नङा बाहाय थास बिलाइजों नोङो खोबनांगोन आरो बो होनोब्ला बेवहाय सान्दुं बो नांनो मोन्नाय नङा नालाय बे गरम जानि थानांगोन आरो बे दैनिफ्राय बोखांबा थ बे गरम जायो बेनिफ्रायहाय दै सरखांबा खोबनायनि उनावबो बियो गरम जानानै थागोन नालाय ओमफ्राय बे खौहाय नोङो सानदुं गोसायाव खुलोमनो मोना बेनिफ्राय बेखौ नोङो द खनासुरिजों आरो बे थास बिलाइजों नोङो ओ खोबनानै दोननांगोन आरो एनिफ्राय खोब खोबनायनि ओ जाहोना जाबाय बेखौ सान्दुं नांनो मोना आरो बेयो थाब गाजा अरनाय बायदि बेनि थाखाय खोबनान दोनो आरो ओमफ्राय जेब्ला अखा नायै नाय गोन‌होनबा गाजाया बेरसाव बेरसाव जागोन आरो माने बेरफ्राम बेरफ्राम जागोन आरो बेयो इनिफ्राय गाजा बेरफ्राम बेरफ्राम जाबा अ गाजाया एसे एसे खिलिहर गोनआरो दोलाव जाया बेयो एसे एसेल' । दाना फोनो हानाय जाबाय नालाय बेयो नोङो फोमोननाय बे नोंनि हा गोमोनाव नोङो बस्थायाव सोनानै बेखौ लानानै थांदो आरो खेरखा गंसे नोङो लानानै थांदो। ओमफ्राय बेबायदि गो गोमोन जानाय हायाव नोङो दोनोबा दै इसेबो दोननो हायो आरो दोनाबा नोङो फोरानथारनाङा आरो जेनबा ओ हाब्रुजों दैजों इदि लाथा लाथा खालामनानै नोङो दोननो हायो ओमफ्राय ओ खेरखाफोराव लादो बस्थानिफ्राय लखबनानै। इनिफ्राय नोङो सारस्रो सारस्रो नोङो फोनो हाबाय आरो। बेबायदि आरो खोथियाखौ बे माइखौ बेबायदि फैयो ओमफ्राय खोथिया जानो थाखायहाय ओ जिदाइन दिन नङाबा जिबा दिन बेबायदि नांगौ आरो ओमफ्राय बेनि उनावसो खोथियाखौ नोङो फुनो हायो।
औ औ औ ओ माने खोथियाखौ औ खोथियाखौ दा जेनेबा फुखांनायनि उनाव गायनो थाखाय बे हा खौ जेराव नों गायगोन। बे हाखौ एवनानै ला ग्रोनांगौ आरोना। एवगारना लाग्रोनांगौ एवनाया बो मोननै मोनथाम स्टेपनि दङ खारायनाय सामार होनाय। बिदिनो बर' होनाय। फोमोननाय इदि दं आरो। बिदि खनथामबा खन-खनब्रै बा खनबा। बिदि एवगारखांनायनि उनाव बेखौ माइखौ फुयो आरो ना खोथियाखौ फुयो। फुनानै बेनि
फुनायाव होनबा नै बाजै फुनायाव नोंसोरनि जायगायावहाय हौवाफोरा फुयो ना हिनजावफोरा फुयो माने आङो ओ बेखौ मानो सोंदों। जायगा लाना जायगा हौवाफोरा फुयो। ओमफ्राय जायगा लानानै हिनजावफोरा फुयो आरो।
जोंनिखिजाय हिन्जावफोरा हिनजावफोर जेनेबा बिघा हिस हिसाबै लायो आरो नों खै बिगानि खोथिया नांगोन बेसेबां मानसि नांगोन बेखौ जखा लानानै माने। हाजिरा लाङो आरोना हाजिरा लाङो। स'खरैहै बे हाजिरा लांनानै फु फुयो आरो खोथियाखौ फु फुनानै ओमफाय बिनि अखानायै गायबाय आरो ओमफाय गायखा थांनायनि उनाव माने बे माइआ साननैसो सप थासेसो थानानै गोसोम जाबोगोन आरोना
माने सोम-सोमखांबोगोन आरो ने?
औ सोमखोर सोमखोर जाबोगोन। बिनि उनाव दान्स एबा दान्नैफोर थानानै बियो माने थरायगोन आरोनो थरायगोन बिबार लानो थाखाय थरायो औ बिबार बारनो थाखाय थरायो औ बेखौनो बिबार बारनो थाखायदि बिब माबाया बिलाइफोरा थरायोना बेखौनो थरायनाय होनो आरो। बेनिफ्राय दा बि थरायखांनायनि उनाव मास मोनसे बा बिस दिनसोनि गेजेराव बियो बिबारा ओंखारगोन आरोना माइनि बिबारा ओनिफ्राय माइनि बिब बिबारा ओंखारनानै बिदिनो ओ बिदिनो साननैसो सप्तानै सप्ताथामसोनि उनाव बियो माइ जाबोगोन आरो माइ महर लाब नुगोन आरो बे माइ महर लाबोख थांनायनि उनाव बियो लासै लासैनो रागोन रानानै रन्दै जागोन बे माइआव रन्दै जानानै बियो मोजांहाय राबाथाय माइ जागोन आरोना रन्दैनिफ्राय माइ जाय गोन बे माइनिफ्राय आरो बे माइखौ राबाथाय ना मोनो थाखाय सप्तासेब बा दस दिनसो नांगौ राख थांनायनि उनाव ए सप्तासे दस दिननि गेजेराव बियो मोनगोन आरोना मोनबाथाय बिखौ हानो हानाय जायो जागोन हानो हानाय जागोन बेखौ हानो थाखायबो जोंनो मानसि नांलायबाय ना दाना
मानसि नांगौ ओमफ्राय आंङो जायगा जायगा लानानै माबा मेचन गोदान गोदान माइ हाग्रा मेचन फैनायखौ आं नुदों आरो ओमफ्राय बेफोरबायदिया नोंसिनि जायगायावबो फैदों ना फैयाखै बाजै खोन्थालाय?
गोदोनि दिनाव माने मानसिफोरजों हायोमोन आरो दा ओमफ्राय दाना बे मेचिन फैबाय नालाय मेसिनजों हायो आरोना मानसिजों हायोब्ला मानसि नांबाय ओरैनो बिगा हिसाबै मानसि मानसि लाबाय आरोना मानसि लाबाय सोरबा थिखा हिसाबै हाबाय अ सोरबा थिखा हिसाबै हायो सोरबा हाजिरा हिसाबै हायो टिकखा लायोब्ला बियो गावसिनि सायाव जायो आरोना हानाय नों सानबैसे सानबैसेयाव थाबैनो फोजोबनो हायोब्ला नोङो थिखानि खामानि नालाय थब फोजोबनो हायोबा आरो गुबुनावबो हाहैनो हाबाय बेफोरबायदि आरोना। ओमफाय हाजिरा हिसाबै लायोबा जों मानसिखौ हिसाब खालामनानै लायो ओमफ्राय थिखा हिसाबैबा जोङो गावसोरो जेब्लाखि हाया साबैसे मानसि जों हाया बेफोरबायदि आरोना बिघा हिसाबाव माने थिखा हिसाबैबा देरस' अ देर मन देर मन बा दुइ मनयै बिदियै जाबाय आरोना। बेनिफ्राय हाजिरा हिसाबैबाथो औ बिगासेयाव माने माइआ आरोना माइखौ बिगासेयाव आरो ना थिखा होबाथाय। देर मन बा दुइ मन हरनांगौ।
सासेयाव आरोना।
अ बिगासेयाव सासेयाव नङा बिगासे
अ बिगासेयाव सा
औ बिगा हिसाबैसो लायो नालाय थिखाखौ औ बिगा हिसाबै लायो बेखायनो बिगासेयाव देर मन बा दुइ मन बिदिहाय आरो। हरो खानायजों बियो गावसिनि मालिक जों आरो बै थिखा लागाजों खानायजों माबा आरो खोथा आरो बियो। बेनिफ्रायनो हाजिरा होबाथाय आरो मानसि हिसाब लाबाय साबसे नांगोन मानसिखौ बेनिफ्राय बेसेबां माने हाजिरानो सानसेयाव बेसेहाय बेसेबां होनांगोन बेफोरबायदिनि हिसाब थाबाय आरो फ्राय हाखां नाय नि उनाव माइखौ माने मेचनजों हाबैबा जिगाबा थाबोबाय माइ गोजा लाबोबाय आरो ना ओमफ्राय आखाइजों हायोबाथाय जिगाबाबो न'आव फैबाय आरो
अ माने मेसिनजों हाबाथाय खोनास बा मेसिनजों हाबाथायहाय जेनेबा मारा होनांगौनि खोथा फैला
अह' मारा होनांगौनि खोथा फैला
अ होनबायोयो खनसेनो जाबाय आरो
औ खनसेनो जायो औ जिगाबा थाबोयो जिगाबा दुब्लियाव थाबोबाय आरो मेसिन जोंहायोबा माइ गोजा फैबाय इयाव आरो नानायनि जावनायनि खोथा फैला आरो
अ अ जावखानायबो जायो आरो ने होमबा बे खनसेयावनो मेसिनजोंहाय ब्ला ए ओम जेनेबा मानसिजों मारा है एबा माबायदि होनो हायो जोङो?
मानसिजों हायोब्ला जोङो हाखांनायनि उनाव बेखौ दांग्रि सरो आरो ने। दांग्रि सर' बिखौ। थेंगल जिन्नानै दांग्रि सरो। बे दांग्रिखौ माने खानानै दोनबाय बेबि बिदिनो लो रोगानो थाख थाखाय न'आव मानसि गैयाबाथाय हाजिरा लाना हबाय हाजिरा लानानै थेलाजों होमबा थेग ट्रेक्टरफोरजों लाबोबाय आरो न'आव लाबोखांनायनि उनाव आरो बेखौ मेसिन होलायनांबाय नानो थाखाय। दानि जुगावथ' मोसो गैला नालाय।
मोसौ अ मोसौजों जुदि होयोब्ला मोसौजों जुदि होयोब्ला जों माबायदि? मारा होनो हायो मोसौजों।
मोसौजों होयोबा औ मोसौ होयोबा जोंहा आरो खरसानि खरसाया बासायबाय। मेचिनजों होयोबा आरो मेचिनजों होयोबा आरो मेचिननोबो हरनांबाय। बिदि जायो आरो।
दे होमबा बाजै।
जाहैयो।
ए दे होमबा बाजै जोङो अ गाबोन रायज्लायसिगोन दे ओमबा।
औ दे औ दे जागोन दे।